औ नोंथां औ औ खोनादों।
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ मा माबायदि फालिनाय जायो नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बैसाग ओ बैसागुखौ गिबियाव ओ बैसागोनि आगोलावहाय मोसौ थुखैनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ मोसौ थुखैखांनायनि उनाव ओ बैसाग दाननि से खालार खालि ओ गेदेरा उन्दैया गेदेरफोरखौ खुलुमनाय मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। बिनिफ्राय नैथि नैथि बैसागोनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला गथ' गाथाय बोराय बुरै गासैबो जयैनो ओ न'खर न'खर थांनानै बैसागो मोसाहैयो ओ गावसोरनि दुखु दाहाफोरखौ दसे बावगारथलायनानै रंजानायाव मुखुब जानानै थायो।
नोंगौ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि ओन्सोलाव माबोरै फालिनाय जायो?
नोंथां नोंथांमोन्नि ओन्सोल-ओन्सोलनि बादिनो जोंनि ओन्सोलफोरावबो बैसागु फोर्बोखौ जोबोर गामजा गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोनो। बैसागु हो ब्ला जोंना सैथ' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो खालामनाय जायो। बै सै सैत्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जोंना मोसौ थुखैनाय सानखौ फालिनाय जायो। बैसागुखौ जोंना जोंनि ओ न्सोलफोराव मोननै बाहागोआव रान्नाय जायो। गिबि बैसागुखौ मोसौ बैसागु आरो नैथि बैसागुखौ मानसि बैसागु म हरै फालिनाय जायो। मोसौ बैसागु होन्ना बुङोब्ला सै थ्र दाननि जोबथा सानखौ होन्ना बुंदोंमोन आं नङा होमबा। बै सैत्र दाननि जोबथा सानखालिनो होन्ना खायसे नेमखान्थिफोर दङ। मोसौ थुखैनायाव। जाय मुवा बेसाद फोरा बे मोसौ थुखैनायाव गोनांथि जायो बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जोंना मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगाङावनो थियारि खालामना लानाय जायो। बैफोर मुवा बेसादफोरा जाबाय जेरै लाव, फान्थाव दिगलिति लाउथि बायदि बायदि। आरो बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जेब्ला मोसौ थुखैनाय सान मोसौ थुखैगोन बै बै खालि माला थुनाय जायो। आरो बै मालाफोरखौ मोसौनो गानहोनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बै मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोंनि ओन्सोलाव गोसोम हांगार आरो थाव गुबै फुन मोन्नैखौबो लागायनानै मोसौनि गासै मोदोमावनो फोन्नाय जायो। आरो गङावबो थाव गुबैखौ फोन्नाय जायो। आरो बेखौ फोनखांनायनि उनाव मोसौखौ गुलिनिफ्राय दिग लथि लावथिजों होना लांनानै दैमा दैसा जाम्फैफोराव गामिनि सुबुंफोरा एबा ओन्सोलनि सुबुंफोरा होना लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो। आरो बै मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ हगारनानै होनाय नेमखान्थि जोंनि ओन्सोलाव नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओनृसोलावबो बेबायदि नुनो मोनो नामा नों थां?
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओन्सोलावबो बेबादिनो नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां।
औ।
नों नोंथाङा मिथिगौना बै मोसौ थुखैखालि मोसौनियाव गोसोम खोथाखौ मानो फुन्नाय जायो?
औ ओ जाहाथे मोसौफोरखौ फोथारफोराव एबा बबेबा गुवार जायगाफोराव गांसो जानो थिनहरोब्ला जाहाथे हाग्रा बंग्रानि मोसा, मुफुरफोरा बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया‌। आरो बिसोरनाव जेबो जेन बेराम आजार जाया बिनि थाखाय बे गोसोम हांगारखौ फोन्नाय जायो।
नोंथांमोननि ओन्सोलनि बादिनो जोंनि ओन्सोलफोरावबो बै मोसौ मोसौनियाव गोसोम फोथा फुन्नायखौ जेब्ला मोसौआ गांसो बारियाव हगार होना हगारनानै होनायनि उनाव जेब्ला मोसौआ गांसो बारियाव गांसो जाहैनो हाबैगोन अब्ला मोसा मोसा मुफुरफोरा जेबो खालामनो हायै बायदि एबा बेराम आजार जानो हायै बायदिनि थाखाय बे गोसोम फोथाखौ होनाय जायो होननानै जोंनि ओनसोलावबो फोथायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
आरो बै बैसागु सानखालिनो जों बैसागु सानखौ जोंनिया स्नि सानसिम बैसाग दाननि स्नि सानसिमहालागै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बै स्नि सानाव गामि बय बो एबा ओनसोलनि बयबो गथ ग थाइ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ खाम खायसे आगजुफोर जेरै हारमुनियाम, खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, थरखा, गंगोना बायदि मुवा आगजु बेफोर आगजुफोरखौ लानानै रंजा बाजा बयनिबो नखर न खर थांनानै मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो रोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गाजा गोमजायै रंजानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनि ओनसोलफोराव आरो मा नुनो मोनबावो बै बैसागु बोथोर समाव जेब्ला बैसागु बोथोर जागोन बै बैसागु बोथोरनि समावनो खायसे नो हाग्रानि मैगंफोर एबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंफोर ओ जानाय नेमखान्थिखौबो जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनो जायखौ गोखा गोखै ओंख्रि जानाय होनना बुङो नोंथांमोननि जाबो बेबायदि गोखा गोखै ओंख्रि जानाय नेमखान्थिखौ नुनो मोनो जानो हागौ नोंथां।
औ नंगौ। ओ गासै अ खोनादों।
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ जानायखौ नुनो मोनो। जाय सानखालि जाय सानखालि मोसौ थुखैनाय जायो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव ओ हाग्रानि बायदिसिना गोखा गोखै मैगंफोरखौ खाना लाबोनानै जेरै दिंखिया ओ खान थाल थाइजौ बायदिफोरखौ ओ जानाय नुनो मोनो नोंथांमोननि सिमबो बे-बेबादिनो जायो जानांगौ।
बेबायदिनो नोंथां नंगौ नोंथां बेबायदि दिनो नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलनि बायदिनो बै मोसौ थुखैखालिनो दिंखिया खान्थाल खेरा दाफिन बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांनिसिम आंनिफ्राय मोनसे सोंथिबाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बै स्नि सान सिम रंजा बाजा खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बैसागु समाव आरो बेनि अनगायै माब्ला माबाफोर स्तेज पग्राम खालामनानै रंजा बाजा खालामनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां जायखौ जोङो बैसागु बि बिदाय होनना बुंनाय जायो।
औ नुनो मोननाय जायो बेखौबो ओ लोगोसेनो बैसागोनि आगोलावबो जोङो उदां बैसागो रंजानायखौ नुनो मोनो।
बुंनायसाय नोंथां
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बैसागोनि सिगां सिगां ओ जायखौ जों उदां रंजालि बैसागो होनना बुंनाय जायो ओ
नंगौ नोंथां बे बे जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फालिनायखौ एसे-एनै नुनो मोनो नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जेब्ला स्नि साना सि स्नि बैसागु बोथोरनि खालामखांनायनि उनावबो बेनि अनगायैबो जोंनियाव बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ जोङो बेबाय दिनो नुनो मोननाय जायो।
आरो बेनि बे ओ बैसागु फांसनाव जोंना खायसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खेला दुला होनायखौ नुनो मोनो नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबाय बेफोरबायदि खेला दुला होयोब्ला खायसे गथ'फोरनि गियाना बारायो नोंथांमोननि ओन सोलावबो बेबायदि नुनो मोनो नामा नों थां
औ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो ग उन्दै उन्दै गथसाफोरखौ ओ खेला गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना ओ रंजानाय बादायलायनायखौ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां।
औ
खायसे खायसे जायगाफोराव जेनेबा ओ खाम' जथा हारिमुनियाम नङा लाफानो खायसे जेरै दामनानै मोसानाय बेफोरबादिखौ नुनो मोनो नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो ओ नुनो मालाबा मालाबा समाव नुनो मोनो ओ खायसेया बिदिनो ओ हारमुनियाम, खाम, जथा लायालासिनो ओ गुबुन बक्स आरि दामनानै मोसा सानायखौ नुनो मोनो आरो उम खायसेया खाम, सिफुं लानानै मोसायो।
नंगौ नोंथां।
औ
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खाथि खालानि ओनसोलफोराव खायसे खायसे गोबां नङाब्लाबो खायसे खायसेखौ बेबायदिनो खेसेेदजों दामना मोसानाय बादायला ओ मोसानायखौ बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बै बैसागु समाव एबा बै सागु बोथोरनि लास गो जोबथा सानखालि लामा दान थे फुजा होनाय जायो नामा नोंथां
ओ औ होनाय जायो।
बे फुजाखौ मानो होनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना
ओ जाहाथे गामियाव ओ गाज्रि बार गोजा जालाङो आरो गामियाव गामिनि सुबुंफ्रा जाहाथे बेराम आजार जाया बेनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसो सोलावबो बेबायदि लामा दान्थे फुजाखौ होनाय जायो आरो बे फुजाखौ बैसाग दाननि जोबथा सानखालि होनाय जायो बे फुजाखौ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनबा ओ गुबुन ओ जायगाफोरनिफ्राय एबा गुबुन गा-गामिफोरनिफ्राय एबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय फैयो मोदाय दावदाया फैया आरो गामिनि सुबुंफोरा मोजाङै मोजाङै थायो आरो लोमजानाय साजानायनिफ्राय बारगयो बेबायदि साननानै बे फुजाखौ होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि थाखाय थाथथिसैन एसेनोसै।
औ नोंथां
दे नोंथां।
औ दे।